ए
ओं खोनादों खोनादों।
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रियानो दे। रायलायनो हागोन। औ दे रायज्लायनो हागोन दे
जों दाम माइनाव बर'फोरनि मोनसे ओ जों मोननैखोनो फोरबो लागोन। बर'फोरनि मोननै फोरबो ओ आबादजों सोमोन्दो थानायफोरबो आरो
औ -औ।
मायनाव लायनाय ओमफ्राय औ ओमफाय ओंखाम गोरलै जानायनि सायाव जों दा सावरायगोन आरो
ओं जागोन दे नोंथाङा फोरमायग्रो
औ माइनाव लायनाय बे फोरबोखौ जोङो लोखि लायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफाय जायगा जायगा बेखौ माने आगलायनायबो होनो। ओमफ्राय गावबा गाव जायगा एसे बुंनायफोरा बाथ्राफोरा बेलेक बेलेक जायो नालाय थिक औ थिग बेबायदिनो ओ, बा बेखौ लोखिलायनाय बा आग्लायनाय बेबायदि बुङो। ओमफाय गोरलैयैनो बुङोब्ला ओ माइनाव लायनाया मा-माइनाव लायनाय फोरबोआ जा जादों माइ मोथिसे हानानै लाबोनाय आरो। बै दिनखालि माने दुब्लि बारियाव थांनानै माइ मोथिसे माइनावनि नामै माने लोखिनि नामै बेखौ लोखियाव दोननो माने इसिं न'आव दोननो थाखाय लायनाय जा
माइआ मोनहांबा आरो ना? मोनहांबाथाय ओं।
ओह नाथाय बे खामानिखौ जेनेबा बर'फोरा नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो खालामो जेनेबा ओरैनो जानला मानला जेनेबा माइ लायनि होननानै माने ओरैनो जेबो माबा बा गैयालासेनो हानानै लाया आरो बेखौ हानानै लायनायनि माबा, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे ओंथि थायो आरो
औ।
गोदोयो माने जोंनि जायगा जायगा माने बेखौ गोबां नुबोदोंमोन आरो। जों उन्दै समाव नाथाय आथिखालाव थ' बे माने एसे गोमाबोनो हमबायानो बेबायदि माइ नाव लायनायखो माने बारा नुबांलिया आरो।
ओं।
ओमफाय नोंथांमोननिजों बेबायदिखौ दिनैसिमबो माने मोनफ्रोमबो आबा दारि माइ गायग्रा न'खरफोरखौ बेबायदि लायनाय नुयो नामा नोंथाङा?
ओरैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो ओह बे मोनसे हाबाफारिया सोलिबाय थायो माइनाव लायनाया। ओं ओरैनो माइनाव लायनो नागिरोब्ला गामिनि मानसिफ्राथ' ज' ओंखारलायखाबाय आरो ओइदिनखालि मोनसे ओह गोथार सानखौ बिथा खालामनानै बेखौ मावफुंनाय जायो। बेजों जायो नोंथां जोंनिथिंबो जायो बेनि फ्राय ओ थानसालिजों लोब्बा लाखिनानै फ्राय बेखौ लायनाय जायो जोंनि फारसे।
नाथाय नोंथां औ। जोंनिथिंजाय माने बेयो एसे गोमानो हमबायानो आरोना। जोंनि जायगाफोरथिंजाय माने माइखौ गायो गायखांनानैहाय डाइरेक्ट बेबायदिनो थाराव गासा सावनाय होनोना बे साथि लगायहैनाया माने बेखौल' नुसै आरो बेबायदि माइनाव लायनायखौ माने आथिखालाव नुबांलिया आरो ओमफाय औ। बर'फोरना माने बाख्रियाबो गोबां खम जाबोबाय गोदोथ' माने न'खर न'ख खर बर'फोरना जायहानो हा दङ माइ गायो बिस्राखौनो माने बाख्रि थानायखौ नुयो मोन आरो नाथाय आ थिखालावथ' बेबायदि बाख्रिफोराबो गोमालांनो हमगासिनो जायनि जाहोन नावहाय माने माइखौ हानानै लायनायनि उनावबो बै बस थाफोरावसो माने न' सिङाव सोनानै दोनो आरो बेबायदि माने बा ख्रि गैयिनि थाखायनो बेफोर हुदाया गोमालांबाय होननानै आं बेखौनो सान फ्लाङो आरो।
ओं ओं बे नोंथाङा ओं नोंथाङा जि बाथ थ्राखौ बुंदों बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। ओ बाख्रिया फ्राय थाबांला ओरैनो बस था बा गुबुन गुबुन राहाजों दोननाय जायोसै। आरो फ्रायाथ' नोङो नि थासारियाव माइखौ गोबां फानोबो बे मोनसे कन्डिसन थाबाय।
दा ओ नोंथांमोननि फारसे जि थासारि फैबाय बियो जोबोद ओ दुखुनां थाव जायो। इयुननि थाखाय मानोना बेयो जोंनि मोनसे परमपरा कड जोंनि गोदोनिफ्राय बिनि सुबुं फोथायनाय मोनसे थासारिखौ लानानै बेखौ लायनाय जायो। खिन्थु जोंनि फारसे दाबो नोंथां ओ बे हाबाफारिखौ जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बेयाव नोङो दौरि दौसिफोर थाफायो। ओ गथ'फोर थाफायो गाननाय जो जोमनायनि गेजेरजों बेबायदिखौ मावफुंनानै लानाय जायो जोंथि नोंथां।
औ नोंथां बेबायदि आरोना? औ ओमफाय बे माइनाव लायनो थाखाय माने समबार नङाबा ब्रिस्तिबार ब्रिअ'हस्पतिबारखौ जेनेबा बर'फोरा बांसिन सायख'योमोन होननानै आं खोनाबोदो आरो। माने बेखौ लायनायनिबो माने ओ माबा थायो आरो। बार थायो। जे ओ औ बेखौ जोंनिथिंजाय माने आगोलाव
ओं
माने माइनाव लायनो थाखाय माने मोननै बारखौनो बांसिनै मोजांसिन होननानै सायख'नाय जायो आरो। समबार आरो बृस्थिबार खालिल' माने बेखौ लायोमोन आरो। गुबुन बार खालियो जेनेबा लाया।
ओं
बेखौ माने गोथार बार होननानै साननानै लानाय जायो माइनावनि थाखाय। बेनिफ्राय बेखौ लायो आरो।
ओं
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय मा बाराव ओरैनो बांसि
ओरैनो नोंथाङा नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बियो जोबोद सैथो आरो जोंनि फार सिबो बे सानखौनो बाहायनाय जायो। बिनिफ्राय मालाबाफोर बबेबा मोनसे न'खरफ्रा एसे हाद्रायाबा जेनेबा बे बारा जे बै मोननै बाराय जों गोरोबलायहैनो हायाबा। अब्ला गुबुन सान फावबो एसे लायनो नाजायो मानो होनबा समनि लानाय जायो। समनि थासारि खौ नायनानै गोरोबनाय गोरोबलायै बेफोरखौ नायनानै। बेबायदि हाबाफारिखौ मावफु
औ बेनिफ्राय बे माइनाव लायगोन खालियो ओ बर' नख'र फोरा माने गावसिनि न'खरनि ओ दिन थारिख बायदिसो लायो थ' अब्लाना बै माइनाव लायगोन न'खरा बै माइनाव लायगोन सो सानखालियो माने न'खौ लिसो स्रां आरि स्रां माने न'खरनि गाहाय हिन्जावा खानाय लोबस स्रां आरिस्रां ओ थाइजौलाय मोनसे ओमफायो लथा थाइसेयाव
औ
बे माने काहानि लथाखौ बांसिनै लानाय जायोमोन आरो औ ओम औ लथा गुबै औ। बेनिफ्राय लथा थाइसेयाव जेनेबा बै ओ बाथौ सि बियो न बर'फोरा बेनिफ्राय बाथौआव माने बेखौ दैखौ गोथार खालामनानै लायो आ रो सिबिखांनानै बेनिफ्राय ओ लथासे आरो ओ खासि गंसे लानानै माने बाथौसालियाव बेखौबो खुलुमनायाव बावफायो आरो। औ दै गोथारजों औ बे माइखौथ' जोङा आखाइजों खेबस'नानै लाबोआ नालाय हानासो लाबोगोन बे हानानै लायनाया जुआनो जाबाय खासि बेनिखायनो बे खौबो माने खुलुमनायाव बावफानाय जायो आरो।
ओ।
बेनिफ्राय बे खुलुमखांनानै ओ जेनेबा लथाखौ ख र'आव रुजुननानै लथानि सायाव बै खासि लाइजौ लाइखौ माने दुब्लि बारियाव लानानै थाङो आरो।
औ।
बे औ बे सानखालि माने बेफोरबायदि ओरैनो न'खरखौ गोथार खालामग्रोआ लासे लायनाय जाया। माने न'खरखौ आरामसे ओ लिरस्रोनानै साफा खालामनानै बेबायदि गोथार गोथार जि जोमखौ सुखांनानै माने गोथार जि गाननानै जेरै जोंना होनोना फालि गुफुर लानानै बेनिफ्राय आरो दखना गोमो बिदन गाननानै ओमफाय बेखौ लायो आरो ओमफाय बेखौ लायनायाथ' जेनेबा न'खरनि हिन्जाव जेनेबा गाहायानो लायनाय जायो।
ओ।
बेबायदि नुनाय जायो आरो।
आचसा नोंथां ओ बे बिथिङाव हिनजावसाफ्राबो लायो नामा?
आंथ' जोंनिथिंजाय औ हिन्जावसाफोरखौ लायनाय नुवा खै नोंथां माने खायसे न'खराव बिमाफोर गैयि न'खरबो थायो नङा होमब्ला? ओमफाय बेफोरबायदियाव जेनेबा फिसाजोफोर थायो अब्ला बिसोरनो नेम निथि नालाय नेम नेथिखौथ' जों गारनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो नेमखान्थिखौ न'खरनि नेमखान्थिनाय थायो। बे न'खरनि नेमखान्थिखौ मानिनो थाखाय ओ बिमा फोर गैयि न'खरा माने बिसिनि फिसाजोआबो लायो खोना आं बेबायदिसो
ओ बिदि जानांगौ माने जायगा लांनानै जायगा हिनजावसाफोरखौबो लायनाय नुयोथ'। ओमफ्राय बेयाव मेथाइ रोजाबनायबो खोनायोमोन ना नोंथां? बे लायनायाव नोंथांमोनथिंबाय थाइ खनग्रा फोरा बे लायनाय समाव माइनाव लायनाय समाव।
जोङो मेथाइ खन्नाय नुफेराखै आं उन्दैयावसो नुदोंमोन नोंथां। नोंथांमोननि जों मेथाइ खनो नामा?
जोंथिं मोनसे मेथाइ दं मोजांनो। ओं माइनावनि मोनसे मेथाइ दं बेखौ लानानै बिसोर ओरैनो बे खाम जथा सिफुं सेरजाखौ लानानै बयबो ज' ज' थांखायो नालाय। बेनिफ्राय बिदिनो रंजाबोनाय मेथाइ खननाय बिदि नुयो आरो आग लानानै फैनायाव।
औ। नोंथांमोननिजों अब्ला गोग्गोमै खालामो आरो ना? औ आरो जोंनिथिंजाय आरो गावबागाव न'खरानो गावबा गाव न'खरनि आइजोआनो माने बेखौ लायो आरो दुब दुब्लि बारियाव आरो बेथ' हौवाफोरनि खामानि नङानो बे औ आइजोफोरखौ माने माइनाव जों रुजुनाय जायो नालाय बे खामानिखौ माने आइजोफोरानो मावो आरो
औ।
बेनिफ्राय बै दुब्लिबारियाव थांनानै ओ माइखौबो हानायनि नेम दङ माने माइनावखौ हानायनि नेम दङ
ओं।
सानजासा खनानि गसासे माइखौसो हायो आरो औ बेखौसो लायो बेनिफ्राय बेखौ मानिे डाइरेक्टै हानाय जाया आरो बै लथायाव जे दैला थङोना नोंथां बे लथानि दै गोथारजों माने बेखौ थुखैस्राङो माने एसे सारस्रियो आरो औ बेनिफ्राय बेखौ माइखौ गिबियावनो हानायनि आगोलाव ओ बै माइ खुलुमग्रोनाय जायो आरो माइनावखौ गोसोखांनानै
गोसोखांनानै ओं।
दे नोंथां जोंहा माने मोनसे टपिकखौ उनाव सावराय बुंनो नांसिगोन आरो बिदिब्ला दा जोंहा समा जाबाय न' दे।
नोंथांजों सावरायनानैबो मोजां मोनदों।
औ दे।
औ।